आ ओ खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों आं नोंथां।
औ नोंथाङा फ्रि फ्रियावनो दंना?
औ दं थारैनो
ओ नोंथाङा जुदि फ्रिब्ला आंङो नोंथांनिसिम मोनसे आ आयदा लानानै फैदों। बेनो जाहैबाय आबहावानि सोमोन्दै दा आंङो ओ नोंथांनिसिम सोंलु सोंनाय जागोन बिनि बिनि सिगां आंङो फंनैसो बिबुंथि लाखिग्रोनो दा आंङो गामि ओनसोलाव नि आबहावानि सोमोन्दै बुंगोन। नोंथांनिसिम आंङो सोहोरनि बागै सोंनाय जागोन आरो।
औ।
दा आबहावा बुंङोब्ला जोंनि। ओ सोरगिदिं थासारिखौनो जोंङो आबहावा होननानै गनायनानै लायो। जोंङो औ। जोंनि गामि जोंङो थारैनो नुनो मोनो सोरगिदिं बिफां लाइफां। आरो मोजां थासारिफोरखौ जों। नुनो मोनो आरो बोथोरजों बोथोर सोलायलांनायखौ जों नुनो मोनो आरो आबहावाखौ दा। आंङो गिबियावनो बुंनो सानगोन दैज्लां बोथोराव बा मेसें बोथोरावहाय। ओ गामि ओनसोलाव माबादि थासारि जायो आरो।
औ।
दा मेसें बोथोरनिफ्राय लानानै आं बुङोब्ला। ओ मेसें बोथोरावहाय जोंहा गोबां बिफां लाइफांफोरानो ओ रानद्र'बो बिलाइ गैया जायो दंफांफोरा खालि जायो। आरो बिदिनो जोंङो हास्रा ओ बा मा होनो। रानस्राव हाफोरखौ जों नुनो मोनो आबहावाया बिदिनो आरो अखा गैया। ओ दै गैया बेफोरखौ जों नुनो मोनो आरो जे जेब्ला दैज्लां जायोबा दैज्लांनिसिम सिगांनो जोंहा स्प्रिं सिजोन जायखौ जोंङो। बैसागु बोथोर होनो बेयाव जोंहा ओ गोरलै बिलाइ खिलिनाय मोजां थासारि मिथिंगायारि मोजां ग्रिना ग्रिनारि जाबोनायखौ जों नुनो मोनो। दा जोङो आबहावा बुङोब्ला जोंनि बे सोरगिदिं थानाय बे थासारि आरो बेनि मा होनो जोंनि मिथिंगायारिफोर खौल' जों आबहावा बुङा जोंनि सोरगिदिं बिफां लाइफांनिबो अनगायै जोंहा बार मण्डल दं जाय जायनिफ्राय जोङो हां लायो अक्सिजेन गेसखौ लायो। आरो बिफांफोरा कार्बन डाइ अक्साइदखौ लायो दा बेफोरखौ जोङो जेब्ला बिजिरना नायो बा बिजिरनानै सावरायो जोङो गोबां बाथ्रा मिथिनो मोनो जे जोंनि गामि ओनसोलफोरावहाय जोंहा मानो सान्टि बा मोजां आबहावा जों मोननो हायो। मानोना गामि ओनसोलफोराव दासिमबो गोबां न'फोरखौ जों नुनो मोना ग्लां ग्लां। जेसां हायो ग्लां ग्लां बारिफोरा न'फोरा जानो हागौ मोनफा मोननैल' नाथाय बारिया सासे मानसि नियानो बा सासे मोनसे न'खरनियानो द' बिघा
दाइन बिघा सोरहाबा जि बिघा गाहाम आवग्रिना लानायखौ जों नुनो मोनो। आरो बे बारिफोराव गोबां बिफां लाइ फांफोरखौ जों नुनो मोनो जेरैहाय औवा दंफां खान्थाल थाइजौ बेफोर फिथाइ होग्रा दंफांफोर आरो सोरबा सोरबा रबट बागान बानाया नालाय सोरबा सोरबा गय बागान बायनानै लायो गोबां दंफांफोरा दङ आरो दा बेफोरनो जोंनि ओ मा होनो हांलानाय गेसफोरखौ जों जोंखौ मदद होयो। आरो जोंनि टेम्पारेचाराबो जोंहा गामि ओनसोलफोराव थिगानो थायो आरो ओ जेसां सानदुं गोसाबाबो गाम ओ गामि ओनसोलाव जोंनि एसे सान टिखौ जों बांसिन मोननो हायो आरो सोहोराव ओ जानो हागौ जोबोद गरम बिथिंबो बिथिंबो बिफां लाइफां थाया नाथाय गामि ओनसोलफोराव फैबानो जोङो दैसा दै बोहैफोर बोहैनायफोराव जोङो दुगैैहोयोब्ला जों जोबोद मोजां मोनो आरो। दा आबहावाया बेनोसै जोंनि ओ गामि ओनसोलफोराव गामि ओ गारि गैया। मटर बां बांसिन गैया जों नुनो मोनो साइकेलफोरखौ बांसिन बाहायनाय नुनो मोनो। गामि ओनसोलफोराव ओ गारि बांद्राय हायोब्लाथ' जों गारि ओ गामिखौबो गुबुंले जानाय नुनो मोनगोन मानोना बेनिफ्राय उखुन्दै खुनाय फोरा बारमडलखौ गोबां खहा खालामो। लोगोसे प्लास्टिकफोरनि बाहायनायाबो जुदि गामि ओनसोलाव बांसिन जायोब्ला थारैनो जों नुनो मोनगोन गामिखौ गुबुंले जानाय। दायो आं नोंथांनिसिम बेखौनो सोंनो सानो जे नोंथाङा सोहोर नि ओ सोहोर ओनसोलफोराव थानाय आबहावानि बागै मा बिबुंथि होनो नागिरो?
बुङोब्लाथ' जोङो गिबिहायनो मा ओ जोङो दा जेरैहाय आबहावा जोंनि जिहेतु सोरगिदिं गिदिंना थानाय जोङो जे नुथाय थासारि बा बार अखा हा दै बा दंफां-लाइफां जिब-जुनार मानसि बि खौनो लानानै जों आबहावा होननानै मिथिनाय जायो नङा होमबा नोंथां।
औ
ओरैनो थिग बिदिनो मा जोङो ओ बाजुन बाजुनखौ जों मा आबहावा मुलुगनां सान हिसाबै जोङो मा ओ बेखौ माने खुंनाय जायो आरो जोंनि मा होनो बुहुमावनो।
नंगौना नोंथां। थिग बिदिनो आबहावानि सोमोन्दै बुंनो थाङोब्ला गामिया आरो नोगोरनि फारागखौ गोबांथारखौ जोङो माने बुंथिनो हायोबा नुनो थाङो। जेरैहाय जोंनि गामि ओनसोलावहाय गिदिर गिदिर इन्डास्ट्रि बा फेक्ट'रि बेफोरबायदिनो ओ कलकारखाना बेफोरबायदि बाह माबाखौ गायसननायखौ गोबाङैनो नुनो थाङा। नोगोरफोराव माने ओ जों बांसिनानो बिदिनो गिदिर गिदिर इन्डास्ट्रि फेक्ट टरि बा बायदिसिना जों दारिमिन गायसननाय बेफोरखौ बांसिन रो खोमै माने नुनो थाङो नङा होमबा नोंथां।
औ
थिग बेनिखायनो मा बेफोरबायदि बांसिन जोङो गिदिर गिदिर इन्डास्ट्रि कलकारखाना आरो मा होनो ओ बांसिन मा गिदिर गिदिर न' बां लुनाय मटर गारि खारनाय। बा दानियाथ' जों गोबाङैनो नुनो थांसै नोगोरफ्राव। ओ जों पाखानि गासैबो मा पाखानि गासैबो न' लुनाय बिल्डिं लुनाय दारिमिन गायसं नाय बैफोरनि जाहोनाव मा जोंनि नोगोराव बांसिन माने आबहावा गुबुंले जानाय। आबहावा गुबुंले जानायखौ गोबाङैनो नुनो थांसै। जेरैहाय जोंनि ओ नोगोर ओनसोलाव मा बांसिन जेरैहाय मैगं-थाइगं बायदिसिनाफ्राबो जोंनियाव बांसिनानो मा बांसिन बिबाङैनो जों फ्रेस खौ मोनजाहैया।
थिग थेनेकुवा जियानो जादोला ओ जेरैहाय जोङो मैगं-थाइगंखौ मा ओ नोगोर ओनसोलाव बायनानै लाङोब्लाबो जोङो बांसिन बिबाङैनो मा जोङो प्लास्टिक पलिटिन बेखौसो जों बांसिन बाहायनाय नुनो मोनो बेयाव जोङो लांनायखौ नुनो मोनो। आरो बेखौ जोङो नोगोर ओनसोलाव थानायफ्रा मा खालामो बेखौ ओ साखोन सि खालामा माने जेराव मेरावनो गारो बा बेनि मा आरो गेसाव गोफोन गेसाव गोफोनफोरखौ जों मा खालामो दाबसे जायगायाव दोना मानो नोगोर ओनसोलाव गोबां जायगानि माबा आंखाल बुंनो थाङोब्ला। माने गोबां गामि ओनसोलनि बायदि नङा माने ओ जोङो बांसिन बिबाङैनो माने न'सेयाव सोर हाबा माने से ख था नै खथा बेफोरबायदिल' हायाव माने इबाके गावनि मा होनो थाग्रा ख था न'खौल' लुना थानायखौ जों नुनो थांसै थिक बेनिखायनो मा खालामनाय जायो बांसिन बिबां मानसिफोरा नोगोर ओनसोलनिफ्रा जोङो प्लास्टिकफोरखौ जेरै मेरैनो जों गारो बा बहाबा ड्रेनफोराव आरो बेनि जोहै मा जा जोङो गुबुंले आबहावाया एखदमबारे दिनै ओ दिन लानानै दिन बांबोगासिनो दोङो आब आहावाया गुबुंले जाबोनायखौ नोगोराव नुनो मोनो बेनि थाखायनो ओ नोगोर ओनसोलाव गोग्गो जोङो जिहेथु जोङो हां लानाय अक्सिजेन गेसखौ माने गोग्गो गोग्गो नुहुरा आर' गुबुंले होननानै जों मिथिहरनाय जायो
औ
थिग बिदिनो आरो नोगोर ओनसोलाव ओरैबायदि माने दंफां लाइफां दंफां लाइफाङा गोबाङैनो खमायलांनो हमगासिनो माने दंफां लाइफांनि दाननाय बिबाङा गोबाङैनो बांगासिनो मानो होनोब्ला जायगाया एसे सेफबोगासिनो बा मानसि पपुलेसन जिहेतु मानसिनो जों सुबुं माहारिया ओ सानफा एफा बांबोगासिनो थानायनि जाहोनाव मा जादों बेयाव हानि अरथाइ जिहेथु हानि अरथाया जोंना खमनि सायाव खम जालांगासिनो बेनिखायनो मा जालांगासिनो ओ जेरावहाय एसे हा मा होनो हा बेखौसोन थानाय होनो जोङो बेफोरबायदि जायगा थानायखौबो दानि जुगाव दखलवा बायदिसिना खालामना लानानै नोगोर ओनसोलाव जोङो न' लुनायखौ नुगासिनो आरो बेफोरबायदि बांद्राय न' लु लुनाय दंफां दाननाय बेनिखायनो मा नोगोर ओनसोलाव नोगोर ओनसोलाव जोङो बांसिनैहाय जोंनि आबहावाखौ इनभारमेन्टखौ मा गुबुंले जानायखौ नुनो थांगासिनो आरो दुंहाव जाबोगासिनो आरो सोरबा गोगो थासारि बा गो गो बेफोर बादिखौ मोना एसे बिदुं दुङोब्लानो एसे सान्दुं बिदुंवा बांबा बांबोब्लानो मा नोगोर ओनसोलाव ओरैबायदि खस्थ' मोनो ओरैबायदि माने देहायाव ओरैबायदि गोहोम खोलैफैयो माने बेफोर गासै आबहावाखौ लानानैनो जादों होननानै जों बिजिरनानै मोनो आरो
आरो जेरैहाय गामि ओनसोलावबो थिग ओ मा गामि ओनसोलावबो जोङो एसा सनस्रा सुबुंफोरानो जुदि जोङो आबहावाखौ गोग्गो लाखियैया बालानो जोङो मा खालामो गोथै बायदिसिना गोथै जिब जुनार जि बुस्थुआनो जा जोङो दैमा दैसायाव गारोब्ला बेबो मोनसे मा ओ आबहावा आबहावा माने दै गुबुंले जानाय दै गुबुंले जानायाबो बे आबहावानिनो मोनसे ओ मा होनो बेखौ मोनसे थासारि बेबो मोनसे पार्टस आरो थिग बेफोरबायदिनो बिदिनो गुबुंले जानायखौ नुनो मोनो थि बे बेफोरबायदिनो आरो बेनि सायावनो आबहावा आबहावाखौ जों माबायदि रैखाथि खालामोबा जोङो एसे गोग्गो ओ जोंनि जिहेथु हां लानायखौ गोग्गो मोनगोन बा जोङो माबायदि मोजां थासारियाव थानो हागोन बेनि सोमोन्दै आरो नोंथाङा माबाफोर फोरमायनो सानो नामा
औ औ उम। नोंथाङा खेबसे बुंबावनो हागोन ना सोंलुखौ।
औ थारैनो हागोन।
ओ माने नोंथाङा ओ आंखौ अ मा सोंदोंमोन दायो?
औ ओ थिग बेदिनो थारमाने आबहावाखौ जोङो ओ माबायदियै जोङो मान होयोब्ला मान होनाय माने जोङो माबायदि आबहावा खौ रैखाथि खालामोब्ला जोङो माने मोजां गोग्गो बेनिफ्राय जोङो जिहेथु अक्सिजेन गेस लायोना बेखौ जों माबायदि गोग्गोहाय जानो हागोनबा जों गोबाव समसिम माने आबहावा जों नेचारेल जोङो मिथिंगाजों गोरोबनानै माबायदि गोबौ समजों थांना थानो हागोन? माबायदि जोङो आबहावाखौ रैखाथि रैथा रैखाथिनि लामायाव लाबोयो-लाबोयो। ब्ला बा जों माबायदि मान होयोब्ला
अ नोंथांनिसिम ओ नोंथांनि सोंलुसिम जोबोद गोजोबोद गोजोननाय थाबाय ओ बिदि मोजां सोंलु सोंनायनि थाखाय। दा ओ आं गिबि गिबियावनो बुंनो सानो नोंथाङा जेरैहाय बुंलांबाय बा जुन खालि जोंहा आबहावा सान मानिनाय जायो गुथाय मुलुगावनो न'?
औ
आ बे आ आथिखालाव जों गोबाङावनो नुनो मोनगोन। मानसिफोरा गोबां बिफां-लाइफां दानफायगासिनो न' लुगासिनो इन्डास्ट ट्रि खुलिगासिनो कलकारखाना आरो गोबां ओ ओम जोङो फेक्टरिफोरखौ जों नुगासिनो नाथाय जोङो माब ब्लाबाबो ओ मानसिफोरखौ लै होर लैहोर फैनानै लामा लामा दंफां गायनाय बा बारि बारि हारियालि बा मोजां ओ बिफां लाइफांफोरखौ गायनानै ग्रौ ग्रौ खालामनाय जों नुवाखै। नाथाय बा जुन खालि मा खालामो मानसिफोरा गोबां ओ दंफां गायफ्लानानै जोङो उम फट' थिखांनायफोरखौ बा इन्स्टाफोराव फेसबुकफोराव जों नुनो मोनो आथिखालाव ससियेल मिडियाआव।
थारैनो सैथो।
फोरो ओ जास्ट दिन्थिफ्लानाय बायसा जाहैयो आरो। दा आंनि बादिब्ला मा खालामनांगौमोन सिफोरा सुंथानो थाखै बा आबहावाखौ मोजाङै लाखिनो थाखै बिसोर मा खालामनांगौ ओम बिसोरो ओ मोनफ्रोमबो गाज्रि हुदा जेरैहाय नोंथाङा जेरैहाय बुंलांबाय प्लास्टिकफोरखौ बा गाज्रि मैला बुस्थुफोरखौ मोनसे जायगायाव गारालासिनो जानला मोनला गार स्लाय स्लाय मा खालामनांगौ डासटबिनफोराव जेरावनोखि बांसिन मानसिफोरा बुस्थु गाज्रि बायो गारो बिनि खाथियाव डासटबिन बहायनानै बेफोरावनो मोजाङै ज'गारनांगौ आरो मोनसे जायगायाव जमा खामनानै जोङो मा खालामनांगौ आरो रिसाइकेल खालामनाय